नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आङो फ्रि दंङ।
आङो दायो गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना? दा नोंथांमोननिखै मा होनो माबायदि माबायदि गाननाय जोमनायनि हुदा बा ओ बेफोरबायदि गाननाय जोमनायनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ।
दानिया आं गिबियावनो फोरमायनोसै ओ जोंनि बर' हारियाथ' थ' मा मा गाननाय जोमनाय गानो नोंथाङा मिथिखायोआनो जाहैबाय। आरो जोंनि आं गिबियावनो बुंगोन बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय।
औ।
बर' आइजोफोरा गिबियावनो बिसिनि गाननाया दख'ना गानो आरोना बर' आइजोफोरा। आरो बे दख'नाया मोननै रोखोमनि थायो अब्रं आरो लाइगां।
बर' बर' आइजोफोरा न'फ्राव थानाय समाव गाननाय जायो।
आ
अख्रं दख'नाखौ बर'फोरा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गामिनि थानसालियाव हाबोब्ला गामिनि हाबा हुखा जायोब्ला गुबुन जायगाथिं मिथिं दावथिङाव थाङोब्ला
आथिखालाव
मोनथिखायो आं गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय बे दख'नाखौ बोरै दायो बोरै बानायो बोरै दायो होननानै बुङोब्ला
जोंहानि नखवनो न'आवनो दायोमोन आरोना आरो बे दख'नाखौ जोंहानि आइया बे दख'नानि जिखौ खुन्दुंफोरखौ हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोयोमोन।
औ बेखौ बायना जोन
जोंहानाव मोनसे इसान दङमोन आरो ना बेयाव स सोंनानै नो खननानै इसानाव इसानाव होनानै दायोमोन आरो ना बे बे इसाना जाहैबाय खुन्था थंब्रै होनानै बानायनाय मोनसे इसान आरो बेयाव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा बुस्थु नुनो मोनो जेरै गनसा-गनसि साल, गान्दै
औ
बेफोरबायदिनि हेफाजाबजों बे दख'नाखौ दानाय जायो आरोना आरो बे दखना खौ दानायाव बे मोनसे इसानजों बे मोनसे इसानावनो गोबां रो खोमनि जि दानो हायो दखना दानो हायो। आरो बे दखनायाव गोबां मोजां मोजां आगर होनानैबो आ गर एरनानैबो गांसे दख'ना बानायनो हायो। आरो बे दख'ना दानायनि गेजेरजोंनो गुबुन गु बुन जिफोरबो दानो हायो जेरै गामसा, आर'नाइ, बिहु फालि बेफोरबायदि गोबां गोबां जि दानो हायो आरोोना आरो मोनसे इसान दंबावो बे इसाना जाहैबाय सुदाम सुदाम खौ कुनता थंथाम एबा थंब्रैजों बानायनाय जायो। ओरैनो फिसा जि दानाय रुुमाल हिसाबै दानाय दानो हायो बे सुदामाव आरो बेनो जाहैबाय बर'नि दख'ना दानायनि गामसा दा नायनि नेम मोनसे मोनसे दामिन मोनसे इसाननि गेजेरजों दानाय आरो बर' हौवाफोरनि गाननाय जोमनाया जाहैबाय गामसा आरो आर'नाइ गस्ला आर'नाइ आथिखाल लावथ' बर'फोरनि बर'फोरनि गोबाङावनो मोनसे इसा नुनो मोनलिया दानिया नुनो मोनो बे गोबां मेचिन दामिन नि गेजेरजों दानाय जायो आरोना आथिखालाव आरो गाव गावनो न'खराव जि जोम दानानै गोबां फानथिंनायबो जायो। अनलाइननि गेजेरजोंबो फान्थिंनाय जायो आरो न'आव थानायनो आथिखालाव गोबां बर'फोरानो गाव गावनि जिउ राहाखौ खुङो जेरै दख'ना दानानै गाम
सा दानानै
आर'नाइ गस्ला दानानै आर'नाइ दानानै गस्ला दानानै बेफोरबायदि दामिननि गेजेरजों दानानै बर'फोरा गाव गावनि जिउखौ बिदिनो खुंनो हायो आरोना आरो गाननाय जोमनायाथ' गाननाय जोम थ' जों गान खानांगौ बेफोरबायदि नालाय।
आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि गाननाय-जोमनाय सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जोंनिथिंथ' माने जोंनिखैबो बिदिनो गावनि
नायखौनो गानो जेरै आइजोफोरनिया दख' ना फास्रा ओ बेफोरखौ माने गाव गावनो गाव गावनि न'आवनो दानानै गानो आरो हौवासाफोरनिया गामसा ओ गसला ओ बे फोरखौ माने न'आवनो दानानै गानो आरो माखासे बिदिनो ओ माखासे जि बानायग्राफा बेफोरबायदि आगजु उम माने गोदान दो गोदान आगजु बे फोरखौ माने बाहायनानै जोंनिया आथि खालाव न'आवनो बानायनो हायो आरो ना माने बे मा होनो आगजुखौ न'आवनो लाबोनानै गाव गावनि थाखाय न'आवनो बेफोरबायदि ओ खालामनानै बा गस्ला बेफोरबायदि ओ सुनानै दानो बा लानो हायो आरो दा ओ नोंथां बिथाङा बे आइजोफोरनि बे दखना मा होनदोंना बे दखनाया मा माने आगर एरखांना बे आगरफोरनि नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ बेयावथ' गोबां आगर थायो आरोना।
जेरै
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाजो आग'र दाउसा मोख्रेब आगर फारौ मेगन खासि हाथाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां आगर दं आरोना। बे आगरफोरखौनो एखे रोखोमैनो आर'नाइ एबा फास्रायावबो एरनो हायो। उम
दा नोंथांआ बेफोरबायदि आगर एरफेरबाय दां
औ नोंथां आंथ' दिनैसिम एरनाय जायाखै आर ना नोंथां।
उम माने आङो सिमपोलैनो दख'ना गामसाखौ दाफेरबाय। बिमाजों थाफानानै आं दाफेरबाय आरोना नोंथां। नाथाय आं बिदि आगरखौ दिनैसिमबो एरनाय जायाखै आरोना नोंथां
नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला माने
उम
बै द्रेसफोरखौ गाननानै थाङो
औ नोंथां जोंनाथ' बर'फोरनि मोनसे गुबै गाननाय जोमनाय दं नालाय औ बे-बे गाननाय जोमनायानो थाहैबाय दख'ना गामसा बर' हिनजावफोरा गा सिगोन दख'ना फास्रा
औ
लोगोसेनो आर'नाइ लायो आरो बर' हौवाफ्रा गानसिगोन गामसा आर'नाइ गस्ला ग-गस्ला गु फुर आरो आर'नाइ बेफोरबायदि गानो आरो ना आरो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेफोर जोंनियाव मोनसे गाननायनिबो खालार मोनसे दं आरोना
गोमो खालारनि दखनायावनो खायफाया गोबां सिम फोलै गानो आरो खायफाया गोबां आगर होफानाय दख'ना गानो जेरै
खासिया औ औ
एरनाय दख'ना हाजो आगर एरनाय दख'ना बेफोरबायदि दख'ना गाननानै थाङो आरो ना जोंनि बर'फ्रा
अ औ दा ओ नों थांमोननिखै माने बिदिनो गो दान बा मर्डान गोदान मादि गाननाय जोमनाय जेरै करथि लं फेन बेफोरखौ बाहायो नामा?
जोंनि जायगाथिं, औ नोंथां जोंनि जायगाथिं गोबाङानो माने जेरै दख'नाफोरखौ हाबा जानाय आइजो एबा बिम- बिमा -बिमा माहारि आइजो आरो सिख्लाफोर, गथ'फोर थायो नालाय नोंथां। गोबाङानो आइजो दख'ना गाननानै गुबुन जायगायाव थाङो आरो सिख्लाफोराबो गुबुन जायगायावबो दखना गानानै थाङो। नाथाय खिन्थु अबेबा -अबेबा समाव सिख्लाफोराथ' सब सब समायावनो दख'ना गानबाय थानो हाया नालाय नोंथां। बेनिखायनो गुबुन -गुबुननिफ्राय लाबोनाय, जेरै कुर्थि, लंपेन्ट बेफोरबायदि गस्ला गाननानै थानो गोनां जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
नोंथां दा बेनोसै गाननाय -जोमनाय ओं।
दा नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि गोदान माने मर्दान गोदान गाननाय जोमनाय जेरै कुरटि, लंपेन्ट ओ बेफोरखौ नोंसिनि जायगायाव बानायनो थाखाय थाखायबा, नोंसिनि जायगायाव बेफोरबायदि जि बानायो नामा?
जोंनि जायगाथिंबो दङ दंनायालाय। एसे माने एसे गोजानफोरबायदियाव दं आरो ना नोंथां। जोंनि जायगायाव गुबुननि -गुबुननि जायगा बानायनाय गुबुननिफ्राय बानायनायखौसो जोंनि जायगायाव लाबो एबा दखान- दखानाव लाबोनानै गोबां बिबाङै गोबां बेसेनै फानो आरो ना जोंनो।
औ।
उम। आरो आथिखालाव बर'फोरनि गाननाय -जोमनायनि दख'ना जेरै दख'ना आर'नाइ बेफोरबो गोबां -गोबां ब्रेन्डनि गोबां -गोबां मडेलनि ओंखारबाय आरो ना औ।
बेफोरबायदि बिबार, बेफोरबायदि गोबां दायो जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
दे बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन।
औ नोंथां, नोंथांजों रायनानै गोजोननाय
औ -औ, मालाबा लोगो मोनफिनगोन। औ दे।